हेल'
हेल' नोंथां नोंथां खोनादों नोंथां? औ औ खोनादों दे नोंथां खुलुमबाय नोंथां। औ नोंथांसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय दा औ नोंथां जोङो जेन'बा- आबाद मावनाय बा बिदिनो जिब-जुनार फिसिलाबाय फिसिनाय बेफोरनि सायाव रायलायसै नामा नोंथां औ सावरायजागोन नोंथां।
ओ दा जेन'बा-
नोंथाङा माबाफोर आबादखौ माबा खुसि नामा नोंथां? औ नोंथां बिदिनो आङो उम ओ- जिब-जुनार फिसियो आरो नोंथां बे जिब जुनार फिसिनाया मोनसे जोंनि आबादखौनो जों होनना बुंनो हायो। ओमफ्राय नोंथाङालाय आंबो नोंथां बिदिनो दाथ' आबाद मावनाय माब मावनानै दं। औ बे औ नोंगौ नामा नोंथां अब्ला नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि जि आबाद मावनाय-
एसे एनै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? दे जागोन नोंथां अब्ला खोनासंदो- दाथ' जेन'बा दैज्लां बोथोर नोंथां जेन'बा जोंनि सुबुंफोराबो थ जेन'बा नांगौ रोखोम सरकारि साख्रि बेफोरखौथ' नों मोनबांनो थांला आथिखालि- दा बेनिखायनो जोङो जोंनि जिउखौ इयु इयुनाव दैदेनलांनोबा जोंनि न'खरखौ नायनो थाखाय जोङो आबादफोरखौ बेखौ मावनांगौ जायो आरो। दा जोंहा मावनो थांबा गोबां आबाद दङ' दा जों आं आं जेरै मोन्नै मोनथाम आबाद मावो जेन'बा बिफां-लाइफां गायनाय बा बिदिनो ओम मा होन दंबावो मोनसे दाथ' फाथो आबाद मावनाय फाथो आबाद बेखौबो मावगासिनो आरो। दा आं नोंथांनो ओ फाथोनिखौनो ओ खोन फोरमायग्रोसै- फाथो आबादा जोंहा मोनसे ओरैबायादि आबाद ओ जायजों जोङो- गोरलैनिफ्रायनो जोङो जोबजासिम ओ रां खामायनो हायो आरो बे मारै होनबा जेनेबा जोंहा फाथो आबाद मावनायाव जोंनो एथ'बां ओ रां-रुफानि गोनांथि जाया। ओ जोङो गिबियाव मा खालामनांगौ उम फाथो आबाद मावनो थाखाय जोङो उम हाखौ एवना लानांगौ आरो एवनायाव मानो माजों एवो होनबा जोङो मोसौजों बेखौ एवोबा मोजां जाया आरो नांगोलजों जोंहा बारा मोजां जाया बेनिखायनो जोङो- टेक्टरनि रटारजों जोङो ओ हाग्राफोरखौ दुल-दुल खालामजुबनांगौ आरो माने हाग्रा थाहोनो नाङा बेयाव। जोङो हाग्राफोरखौ एखदमबारे हालेवनानै गारसोथारनांगौ आरो दा बिदिनो जोङो गिबियाव हालौदो उम एखदमबारे हाग्राफोरखौ फोथैजोबदो रटारजों खनसे हालौदो गिबियाव बिनि उनाव जोङो उम मैफोर होनांगौ मै माने हासिनि दङ' टेक्टरनिनो बेयो जोंनो बोदो हाग्राखौ ओमफ्राय हाग्राफ्रा होमबा रोदाफ्रा गुजोबसै आरो खेनसे जोङो फोमोननानै बेयाव मा खालामनांगौ उम जोङो फाथोनि जोंथ' बेगरखौसो फैयोना फाथोरा। ओ बेगरखौ जोङो फोदो आरो जोंथ' मोनथिखागौ जेन'बा फाथोफोरखौ माबायदि फियो उम ओ जोङो बिदिनो ओ फिसि माहोनो ओ फिन जेन'बा फोनायखौथ' जों मिन्थिखागौ जेन'बा ओ ओङो बेसरफोरखौ मारै फैयो जों फाथोखौबो बिदिनो फोनांगौ आरोना। फ्राय सारलानानै होनांगौ सारनानै होखांनानै मा खालामो उम जोङो बेयाव मैजों मैजों माबानानै मैजों एसे स्लिम खालामना होनांगौ बेनिबो जाहोन दं मानो होनना बुङोब्ला जेनेबा जोङो मै ओ होआबा बेयाव दाउफोरा बेगरखौ खनखां खनखां जाजोबो आरो दा बिदिनो मै होखांनानै जोंहा ओ बेराफोर होनायनि माखासे राहा लामा लानांगौ आरो। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बेरायाया गोनांथार मानो होनना बुङोब्ला जोङो फोथारफोराव अनेक रोखोमनि मोसौ बोरमा मैसो जि थायो बिसोरो मा खालामनो हागौ सिङाव हाबनानै गाग्लिनो हागौ। मानो गाग्लियो जेब्ला फाथोआ रज'यो अब्ला बेयाव हाग्रा गोरलै गोरलै रज'फायो बे हाग्रा गोरलै गोरलैया मा मोसौ फोरनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेनिखायनो बिसोरो मा खालामो बे सिङाव हाबनानै बिसोरो ओ औ फाथोखौथ' जाया फाथो गोखा नालाय बिसोर फाथोखौ जाया आरो अब्लाबो बिसोर
सावसोमनायाव। फाथोआ थांफागोन आरो नाथाय बिसोर बेखौ जाया अब्लाबो गाग्लिनाय मानाय जायो बेनिखायनो जोङो बेरा होनायनि राहा लामा लानांगौ दा बिदिनो जोंहा उम हाग्राफोरखौ एसे फुनानै होनांगौ जाहाथे बिसोरो देरनायाव मोजां देरनो हायो दा जोङो जेब्ला फाथोआ एसे गोजौ जायो गोजौथ' नङा जेनेबा ओ मुलाफोर बायदि जौवो बेयाव जोंहा मा खालामनो हायो। जोङो बेखौ फुख्ल'नानै जों फाननो हायो मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव सुबुंफ्रा ओ ओंख्रिफोरखौ जानायखौ मोजां मोनो। मानो होनना बुङोब्ला आथिखालै बयबो जोंहा सुगार बेमार माबा बेमार बिदि बेराम आजाराथ' थिनालाय बेनिखायनो फाथो ओंख्रिखौ बिसोरो उम सोरबा सोरबा खारैजों दोलो जायो नाफोरजों आरो सोरबा सोरबा बेखौ मुलाफोर बायदि एवनानै जायो आरो दा बिदिनो जोङो बेयावबो जोङो फाननो हायो जों बेजों फाननानै जोङो बेगरनि दामखौथ' जों आराम मोनफिननो हाखायो। ओमफाय जेन'बा जोङो बिदिनो टेक फुनि दामखौ जोङो बेखौ फाननानै आराम मोनफिननो हायो आरो दा जोङो गिबियाव बेखौ फानबाय ओमफाय बिनि उनाव जोङो जेन'बा दाना फिफांखौ गोजौ खालामदो गोजौ खालामोबा मा उम जेन'बा जोंहा दानजानाय समाव ओ दान-दाननायनि सिगां मा खालामो जोंना बर'फोरनि गेजेराव मा नारजि ओंख्रि होननाय दं जोंनो बै ओ बिलाइ गिदिर गिदिरखौथ' नाङा नालाय बेखौ जोंनि बर'फ्रा मा खालामो। ओ खानानै बिसोरो बुरजा खाबाय आरो बस्थासे गाहाम खाखाबाय बस्थासे गाहाम खानानै फोरानबाय नों बस्थासे गाहामखाबो बिलाइखौ नों फोरानोबा रान दोंबा बेयो आदा बस्थाबो जाया बिदिनो बस्थानैसो खाला खानानै ओ जोङो बेखौ सान्दुुंआव फोरानबाय दाराफ्राव बा प्लास्टिकफ्राव जोङो सान्दुङाव फोरानबाय। सान्दुङाव फोराननानै मा खालामो जोङो बेखौ ओ नार्जि महरै जोङो बस्थायाव सोनानै दोननानै मा खालामो बर'फोरा न' सिङाव बा ओंखाम संग्रायाव ओंखाम संग्रा इसिङाव खादावनानै दोनो। जाहाथे उखुन्दै नांनानै बे बिलाइया गारजि जाया। बिलाइआथ' जेबो गारजि जाखाया जेन'बा बे गखाखा बेयाव एम्फौफ्राबो जानो हाखाया। दा बिदिनो उम ओ बिदि खालामखांबाय नालाय बे नारजि जाबाय बर'फ्रा नारजि ओंख्रि महरै जाबाय आरो दाना जोंहा ओ फिफां दानस'नाय सम फैबाय। जोङो बेखौ दानस'नानै मा खालामो जोङो ओ फाथोखौ दानस'जोबनानै जोङो बेखौ बबावबा दैयाव सोमो सोमनानै दोनबाय आरो जेनेबा बजा बजा खानानै। बेजों बेयाव जोङो सोमखांनानै सान्नै सा ओ सप्तासे सोनि उनाव बे बिगुरा रुयोबा जोङो बिगुरखौ खुनानै मा खालामो जों बेखौ बिगुर बिगुरखौ खुनानै जोङो दुरुं बानायनो थाखाय बेखौ जोङो बाजाराव फानो। गोबां फालांगिरिफोर दङ बेखौ बायस'नानै लांनानै बेखौ कलखारखानायाव दुरुं बानायनो थाखाय हगारो। दा बे दुरुङा जोंहा दाम जायो मानो होनना बुङोब्ला स्कुलावथ' जों प्लास्टिक दुरुंखौ बाहायनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोन्दों थेवबाबो जोङो बेफोरखौ बाहायोबा मा जायो ओ बे जोंहा जोंनि बुहुमावनो जोङो मोनसे माबा होनाय जायो आरो जेनबा जोङो प्लास्टिकखौ बयकत खालामनाय बायदिबा प्लास्टिक नेवसिनाय बायदि नेवसि खानांगौखा जोंङो नेवसिनायनि मोनसे राहालामा मोनो आरो दा बिदिनो जोङो बाजाराव फानै फाननानै नोंथाङा बेयाव मुलाम्फा मोननो हाखायो आरो दंबावो जोंहा बिगुर जिरखांनानै जोङो बेखौ जोङो फाथो सेरना महरै बानायो आरो। जोङो फाथो सेटनाखौ मानो बानायो होमबा आथिखालाव जोंहा दैज्लांङावथ' जोङो बांसिनानो रां खामायनो खस्थ' जानायलाय ओ जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा आरो बनफोराबो बे समाव गिसि जायो बे थि समाव जोङो फाथो सेरना जों मा खालामनो हायो जों अरखौ मोजां सुनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला जों बेयो केरासिनफोरनि बायदि खामानि मावो आरो जों बेखौ बननि सिङाव सोनानै जोङो खावनानै होयोबा अरा रोहो रोहो रोहो जोंनानै मानो ब्लाव ब्लाव जोङो आरो दा थिग बेबायदिनो ओ मा नोंथांनो फोरमायबाय जेन'बा ओ बेजों आबादनि बागै दा नोंथाङाबो माबाफोर आबाद बा फिसिनाय खामानि मावो नामा नोंथां?
औ नोंथां आं नोंथांनि सिगाङावनो जे फोरमायखादों आं मोसौ फिसिनानै बा मोसौ बाथोन खालामनानै न'खर सोलिगासिनो।
औ नोंथां दा नोंथाङा बिनि बागै फोरमायदो।
औ नोंथां। औ अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो आं नोंथांनो मोसौ फिसिनायनि सोमोन्दै फोरमायथिलांसै। जोंहा मोसौ फिसिनाय बा मोसौ आबाद होनोबा जोंहा मा जिब जुनार बा मोसौफोरखौ फिसिनानै जोङो बेनि बे रां मुलाम्फा खालामनाय आरो बेजों जोंहा न'खर संसार दालांनायखौनो जोङो मोसौ फिसिनाय बा आं मोसौ आबाद होननाबो जों बुंनो हायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा मोसौखौ फिनो थाखाय गिबियाव मा खालामग्रोनांगौ नोंथाङा जायगा जायगानि थासारिखौ लाग्रोनांगौब्रा नोंथांनो माबायदि ओ जायगायाव मोसौखौ फिसियोब्ला जोंहा मुलामफा जागोन बेखौ नोंथाङा नायग्रोनांगोन मानो होनोब्ला जोंहा मोसौफोरखौ न' खाथि बा सोरबाथा गामि ओनसोल बायदियाव खालामबा जोंहा मा मोसौनिफ्राय माखासे ओंखारनाय गेस बेफोरो जोंहा मा साखाथि फाखाथियाव मोनामनाय जागोन बिनि थाखाय नोंथाङा बेखौ इसे जोंनि गामि एरियानिफ्राय एसे जानगाराव खालामनो नांगौ आरो नोंथां थिग बेबायदिनो बुं थांङोब्ला जोङो हाग्रा सेराव खालामब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फासिनखौ जों मोननो हायो। ओ गिबियावनो नोंथाङा मोसौ फिसिनो थाखाय ओ न' मोसौ थाग्रा न' जायखौ जोङो मोसौ गलि होनना बुङो। बेखौ नोङो साखोन सिखोन बा साफायै लुना लाग्रोनांगोन आरो मोसौखौ थाहोनो थाखाय जाएसे सान सान्दुं अखानिफ्राय नोंथाङा जे मोसौखौ रैखा मोनहोनो हायो बेनिफ्राय नोंथाङा माबे मोसौखौ फिसिगोन बेनि सायाव सोनारसिगोन नोंथाङा मोसौ गायखौल' फिसिगोन ना ओ मोसौ हालुवाबो फिसिगोन आरो बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि मोसौफोरखौ फिफागोन जेरै जार्सि मोसौ बेफोरखौ नोंथाङा ओ सायख'ना लानो हायो बिदिनो आङो नोंथां बांसिनानो दा जायगायावनो मोननाय जोंनि ओनसोलनि मोसौ बे खौ फिसिनाय जायो आरो नोंथां जेरावहाय जोङो बे मोसौखौ फिसिनानै मा मा मोननो हायो होनबा जों मोसौ मुलाम्फा मोननायखौ जों बुंनो थाङोब्ला मोसौनिफ्राय गाइखेर मोननो हायो जोङो। बे गाइखेरखौ फाननानै जोङो जिउ खुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे मोसौनि जे खि जायखौ गोबोरखि होनना बुङो बे गोबोरखिखौ जोङो हासार बानायनो हायो आरो गोबोरखिखौ जोंनि मा बर' स समाजाव मा खालामनाय जायो ओ गोबोरखिखौ हाजों लगायनानैहाय जोंहा न'खौ लिरनाय जायो। जाहाथे जोंनि न'आ माने गोग्गोयै थायो आरोना नोंथां बे गोबोरखिनि माबाजोंहाय दुंथाइफोरा खम जायो आरो न'निया। माने दुंथाइखौ सोबखाङो आरो ना बेयो माने जोंनियाव गुदुं जाहोआ न'खराव बेबायदि गोबोरखिजों खालामनाय न'वा ओ बेबायदिनो जोंहा ओ माखासे दाना जोङो मोसौनो होनो गोनां जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय बेबायदिथ' जोंहा बांसिन दानाखौ होनाय जाया ओ जोंहा बै मोनसे मोसौ जारसि सो होनाय जायो मोसौ जारसिबो फिसिनाय दं आंहा बिदिनो आं नोंथांनो गिबियाव जे जोंनि ओनसोलनि मोसौनि सोमोन्दै फोरमायग्रोनोसै बे मोसौआ आंहा गासै सेजौथासोनिबो बारा दं आरोना फिसा गेदेर बिदि लानानैहाय ओ बेबायदिनो आंहा बाजिथासो मोसौआ गाइखेर होयो जाय गाइखेरा ओ सानसेयाव थाम लिटार होयो आरो ना मासे मोसौआ बेनिबो बांसिन होयो माब्लाबा समाव ओ बिबदिनो सा सेयाव ओ सेजौ ब्रैजि बा सेजौ बाजि लिटारसो आङो गाइखेरखौ फानहरनो हायो जायनि गेजेरजों स्नि रोजा रांसोखौ आं सानसेयावनो मोननो हायो आरो बेफोरो मोननाय रांखौ आं मा खालामो इयुननि थाखाय दोनथुमो आरो जे नांगौ हाबाफारि बा जे नांगौ मुवा बुसथु बायनाय बेफोराव आं बाहायो आरो बे मोसौखौ सामलायनो थाखाय आंहा साथाम लावखारबो लानानै दोननाय जादों आरो नोंथां बे साथाम लावखारनि गेजेरावनो सानैया माने ओ मोसौखौ गुमहैनाय बायदिसिना आयदायाव हाबाफारि खालामो ओ बिदिनो मोसौखौ आङो बांसिन
हाग्रायाव हगारहरनाय जायो आरो नोंथां हाग्रायाव गुमहै होनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो दैज्लां सम नङाबा जेब्ला मेसें बोथोर जायो अब्ला जोंहा आबाद बोथोरा गुवार नालाय आबाद फोथारावनो जोंहा मोसौखौ गुमहैनाय जायो बे आबाद फोथाराव जोंहा जेबो आबाद मावनाय जाया मेसें बोथोराव देज्लां बोथोराव जों जोंहा माइजों आबुं जानानै थायो आरो जोंनि आबाद फोथारा बांसिन समावनो गोजां बोथोर समाव जोंहा बांसिनानो गोजां बोथोरनि बा जोङो रबि फसलखौ मावनाय जाया आरो थिग बेबायदिनो मोसौजों फिसिनायाव मोसौ फिसिनायाव माखासे जेंनाफोरजों मोगा मोगि जाबोदों जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला मोसौआ माखासे बेमारजों साग्लोबसारनाय जायो आरो माबेबा माबेबा समावहाय जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला मोसौनि बेमारखौ बुं थाङोबा हाय। आइ बेरनाय, सौखा जानाय, आथिं खरा जानाय, उदै दुनाय बे फोर बेरामा जों मोसौनाव मैखोमै नुनो मोन नो आरो नोंथां बेफोर बेरामा जायोब्ला आं मा खालामो खाथिनि जे ओ जुनारनि डाक्टर बेखौ लेंहरनानैहाय बिसोरनो बिजि मुलि होहोयो। आरो बायदि रोखोमनि आबोर लानायखौ जोङो आबोर लानायखौ जोङो खालामो आरो नोंथां। बिदिनो जोंहा ओ मोसौ हालिबो दं आहा। जायखौ मोसौ हालुवा होनना बुङो बे मोसौ हालुवाजों आं मा जे न'खरनिनो माखा खासे आ-आबाद मावनायाव बिसोरखौ हाल एवहोनानै माने हाल एवनानै बेजोंहाय ओ आबादखौ आङो
खालामो आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा गोबोरखि ओ हासारा बे खौ आंङो आबाद फोथाराव होनाय जायो आरो लोगोसे बे गोबोरखिखौ गुबुन गुबुन जायगायावहाय फानहरनाय जायो। बिदिनो आंहा माबेबा समाव आंनि आंखाल जाब्र'बोब्ला आं मा खालामो जे बे मोसौ खौनो आङो गुबन दाब से जायगासिम फानहरोबा फालांगि खालामहरो आरो नोंथां। बेफोर फालांगि खालामनायजों आंहा गोबां मुलाम्फा जायो। जेरै- मोसौ जारसि फिसिनाय। आंहा बे मोसौ जारसि फिसिनायनि थाखाय दाना बायनांगौ जायो बे दाना बायनायाव गोबां हेफाजाब होयो बिदिनो मोसौ जारसिया आंहा गाइखेर होयो नालाय बे गाइखेरखौ फानहरनानै बेजोंबो आं सोलिनो हायो आरो। बिदिनो मोसौ जारसिया जोंहा जे मो न ओ ओनसोलनि मोसौफोर बायदि दुब्लि फोथारफोराव खाहैजाया बा एंगार हरजाया। जायनि थाखाय बेखौ ओ गलियावनो दोननानै बेनो नांगौ जानाय गांसो बेफोरखौ हानानै होफैनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दाना जाय दानाखौ जोङो बायनानै मोनो। से बस्थायाव बे दानानि दामा स्निजौ बा जिदाइनजौ रां लानाय जायो आरो। बेखौ ओहोम बायनानै आङो बिसोरनो होनाय जायो। ओ ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा ओ बांद्राय गरम जायोब्ला बे मोसौ जाारसिनो मा खालामो ओ थांखां होनाय जायो। जाहाथे बिसोरनि देहाया गुसु जाथों नङाबा सम सम ओ दै दैजोंबो बिसोरखौ